हेलौ औ खुलुमबाय ओम।
औ खुलुमबाय नोंथां।
जोङो मानि बिसय सावरायनो लुबैदों।
ओ बे समाव जोङो दावबायनायनि बागैनो सावरायनोसै दां?
उम दावबायनायनि।
औ।
नोंथांनिफ्राय जागायजेनोसै होमबा।
जागोन। दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गावनि थानाय जायगा बा गावनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन जायगायाव थां थांनानै बेबायदि गुबुन जायगानि माखासे ओ गुबुन जायगाखौ नायदिंहैनाय बेफोरखौनो जोङो दावबायनाय होननानै बुंनो हायो। जेरैहाय जोंहा दावबायनो थाखाय गोबांथार बेबायदिनो जायगाफोर दङ दायोथ ओ जोंनि खाथि खालानो गोबां बेबायदि थाबायनो थाखाय बेबायदि गोबां बा दावबायनो थाखाय गोबां जायगाफोर दङ जेरैहाय जोंनि उदालगुरियाव बा भैरबकन्द बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जायखौ ओ सुबुंफोरा बेबायदि मोनसे पार्क हिसाबै बानायदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन जायगा जेरैहाय जोंनि खाथियावनो थानाय अरुणाचलफोर आरो शिलं बेबायदिनो गोबां जेरै जोङो अरुणाचलफोरावहाय हाजो हाजो जोङो बे बेबायदि दावबायनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो शिलंफोराव जोङो थांनो हायो आरो थांनानै बिनि मोजांथार मिथिंगायारि महरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेयाव थांनानै बा नायहैनानै जोङो जोंनि गोसोफोरखौ बा जोंनि गोसोफोरखौहाय जोङो मोननो हायो बे समाव नों नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन।
आं दावबायनायनि सोमोन्दै गुसुंसे बुंनो लुबैदों आङो। दायो। दावबायनाय होनोबा जोङो मा बुजि मोनो जोङो माने मा जोङो जे सिटुेसन जों जे माबायाव थायो जे जोङो गावबा गाव खामानिफ्राव माबा जानानै थायो जोंहा गोसोफ्रा उरां फारां जानानै थायो गोसोफ्रा जेबायदि जोंहा माने मा सोरबा रागायाव थायो, सोरबा दुखुआव थायो, सोरबा माबायाव थायो माने गुबुन गुबुन माने रोखोमनि माबा जाना थायो आरो गोसोफ्रा। ओमफ्राय जेब्ला जोङो दावबायनाय जोंङो प्लेनिं खामो जोंङो माबा खामो जों थांगोन मेघाल थ ज अणच जोङो गुबुन अरनबारि जायगायाव। थांदों जोङो बेफोराव जोङो थांनानै माने मा गोसोफोरखौ जोङो खुलासा खालामना होजोबो आरो जोङो जेब्ला। अरनबारिफोरजों जोङो नांथाबना थायो जोंनि गोसोआ जोंना खुलासा जाजोबो आरो। जोङो माने मा गोदान। जोङो नोजोरा गोदान जायो जोंहा। जोंनि साननाया गोदान जायो। नोजोरा गोदान जायो आरो जोङो मा गोदान गोदान सोलोंनो मोनो। बिसोरनि थानाय थानाय। बिसोरनि हुदा फोरखौ बिसोरनि जानाय लोंनाय फोरखौ बिसोरनि ओ गुबुन गुबुन माने गुबुन गुबुन। बिसिनि गावसोरनि जिफोरखौ। थासारिफोरखौ जोङो मिथिलांनो माने मोजां नुलाङो आरो। बिसोरनिखौ नुलांनानै जोङो आरो बिसोरनिफ्राय जोङो सोलोंनानै बिसोरनिफ्राय जोङो बेयाव जोङो बाहायफैनो हायो आरो बेफोरखौ। जोङो बुहुत माने ओ जोंना माने ओ फायदा दोङो आरो जोङो बेयाव जुदि जोङो ओ दावगानायाव जों जुदि माबा खालामो जोङो। प्लेनिं खामनानै मानानै मोजां मोनसे माबायाव थांनानै आरो बे खाथि खाला नङा बे एसे नांगौबा गोजान गोजानाव मोनसे मोजां अरनबारियाव जों थाङोबा गोबां दंफां लाइफांबो नुनो मोनो। जों गोबां अने मा ओ ओ फिथाइ सामथाइ बो नुनो मोनो जोंहा आरो ओ आरो गोबां ओ दाउसा मुस्रा गोबां जन्थुफोरबो जों नुनो मोनो आरो गोबां जोंहा माने मा गोसोफ्राबो आरो अ बेफोरबायदिबो जोंहा दोङो बुहुमाव जों बेबायदि नुनो मोनो। नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायगोन?
औ नंगौ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय थारैनो बेफोर गाससिबो सैथो आरो जे ब्ला जों दावबायनाय होना नानै बुङोब्ला जोङो दावबायनो थाखै जोङो गावनि आथिंदों थाबायनानै जोङो मोनहैया दों दावबायनो थांनो थाखै जोङो मबेबा मोनसे गारि म थरनि जोङो ओ हे फाजाब लानो गोनां जायो। आरो बेबायदि गारि मटरजों थांनानै जोङो बेबायदि गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो थांनो हायो ‌। जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो गुबुन मोनसे गोदान जायगायाव थाङोब्ला बै जायगानि थानाय, जानाय सोलिनाय आरो बिसोरनि गासै आसार खान्थिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोर गासैखौबो जोंनि जिउआव जोङो सोलोंनो हायो। बा जोङो मोनथिनो हायो जे बैसोरो जों जि गोदान जायगायाव थांदों बैसोर सुबुंफोरा माबादि जिउ खुङो माबायदियै न'खरफोरखौ खुङो आरो माबायदियै बिसोरनि ओ सोलिनाय लाइफ स्टाइला जोङो बेफोरखौ मोनथिनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नुनो मोनफेरि आरो मोनथि मोनफेरि बेफोर गासैखौबो जोङो नुनो मोनो। जोङो दावबायनायाव हाय माबा मोनसे नुनायल' नङा जोङो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जिउआवबो जोङो गोबांथार बेबायदि सोलोंनो हायो जेखौ जों मिथिफेरामोन जेखौ जों नुफेरामोन जेखौ जोङो खोनाबायल' थायोमोन बा जोंनि फनफोरजों जोङो नुबायल' थायोमोन बेफोर गासैखौबो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो नुनो आङो थांनाय ओ मे मासावहाय शलंनि जिथु बुल्स ट्रेक होननाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बेयावहाय थांनानै आं गोबां बेबायदि एक्सपिरियेन्स फोरखौ मोननो हादों जेरैहाय बेयाव थांबाय थांनानै बेबायदि मोनसे गोजौ हाजोनिफ्राय बेबायदि गाहायथाराव ओंखारख्लायनानै मोनसे लेक बायदि बा माखासे दैमा फोर बेफोराव थांनानै गोबां मानसिफोरा बेबायदि मोजां बिफां लाइफां बेबायदि नुहैदों नुहैनानै आरो गोबां मानसिफोरनि रंजानाय खुसिखौ नुहैनो मोनदों आरो बेयाव ओ जोङो सोमोनांनो गोनां बाथ्राया बेसो एसेबां गोजौ हाजोनि फ्राय गाहायाव थांनानै जे बेयावबो जों दै मोनहैयो बेखौ नुनानै आं गोबां बेबायदि सोमोनांदों लोगोसे बे हाजोआव ओंखारख्ला हाजोनिफ्राय ओंखारख्लायनायाव बा थांजेननायाव ओ जोबोद मोजांमोन खिन्थु बेनि फ्राय दावखोबो फिननायाव गोबांथार बेबायदि ओ खस्थ' मोनदों आरो खस्थ' मोननायनि जाहोना जाबाय जोंहा जि देहायाव देहानि थाखै मोजां बेखौबो जोङो मोनथिनो हादों दिनै जोङो दाव वबायनायनि गेजेरजों हाजोफोर गाखोनो हायो। हाजो गाखोनानै ओ बेबायदि गावायनि देहाखौबो जोङो मोनसे फिटनेस लाखिनो हायो आरो जेरैहाय बे थांनानै नुहैबाय गोबांथार गुबुन गुबुन सुबुंफोर आरो जाय फोरा बेयाव रंजाहैदों बेबायदि माखासे न'खरनि सुबुंफोर आरो लोगोफोर आरो बेबायदि गावसोरनि रिलेटिबसफोर बा क्लस लोगोफोरखौ लानानै बेयाव थांदों आरो रंजाहैदों आरो गोबां बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरैहाय जानाय लोंनायफोर लांफाना जाहैनाय नुदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जेब्ला ओंखारख्लायलांदों बेयावहाय माखासे गथफोर उन्दै-उन्दै गथ' फोर बिसोरो मा खासे ओ थान्दाफोर जायफोरखौ लोंङो बा बेबायदि बोलोफोर मोनगोन बेफोरबायदि मुवाफोरखौ लामा लामा बै गथफोर गथफोरा बे जायगायाव फाननायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बिनि गेजेरजों जों सोलोंनो हायो जे ओ बे दावबायनायफोरनि गेजेरजोंबो बा दावबायारिफोरनिफ्रायबो गोबाङा बेबायदिनो मुलाम्फा मोननो हायो जेरैहाय उन्दै गथआ फरायनायजों लोगोसे ओरैनो थायाखै फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे बेबायदि दुखानफोर बा फिसा बिजनेसफोर खालामनानै बि थांमोना बेबायदि गावनि नांगौखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे बेयाव माखासे आं मालाबाबो नुफेरै दंफांफोर आरो माखासे फिथाइफोर बेखौ नुबोदों आरो मोनजाबोदों आरो बेबायदिनो गोबां थार गोदान गोदान एक्सपिरियेन्स एबा रोंगौथिखौ बेयाव थांनानै आङो मोनथिनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजों आं सान-सानबोदों बा फोथायबोदों नोंगौ दावबायनाया जोंनि थाखाय ओरैनो नङा दावबायनाया जोंनि थाखाय गोबां मुलाम फा दङो जोंनि देहानि थाखायबो जोंनि माइन्न्दनि थाखायबो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो फिजिकेलिबो दिनै गोबाङा सानो दावबायनाय होनोब्ला ओरैनो बेखार मानो दावबायनो माने ओ ओरैनो थांनानै फैसा गारगारहैनो रां गारगारहैनो जायगा मोनाखै बेबायदि गोबाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि बुङो नाथाय आङो आंनि एक्सपिरियेन्सजों आङो बुंनो हायो जे बे दावबायनाया ओ जों सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनां आर बे दावबायनायखौ जोङो बज' नानै लानो नांगौ। नंगौ बेखौ जोङो जेब्लायबो नङा नाथाय बोसोराव बा सय मासजों खनसे बा बोसोराव खनसे बेबायदि गोजान जायगाफोराव थाबायनाय जोंनि जिबनाव बा जोंनि लाइफआव थानो नांगौ अब्ला जोंनियाव ओ बेबायदि गा गासै दुखु दाहाफोर दङब्ला बा माबा मोनसेनि थाखाय जोङो जुदि रेस्टलेसफोर मोनदोंबा बेफोराव थांनानै जोङो फ्रेस एयारफोर मोननो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि गोसोखौ जोंनि माइन्डफोरखौ जोङो फ्रेस आरो बेबायदिनो गोजोनग्लाय होनो हायो अब्ला आङो दावबायनायनि सोमोन्दै बेसेबांखिनिखौनो नोंथांजों फोरमाय दों बे समाव नोंथाङा दसे सम लाबावनो हागोन।
ओ ओम आङो नोंथाङा जिबायदि बुंबाय फिटनेसनि बिखय जोंहा नंगौ जोंहा फिटनेस जोंहा बेयाव जेनेबा हाजोनिफ्रायनो नोङो गाखोनांगौ मानांगौ ओ किसुमान समसिम जोङो मा गारि खौ जोङो गारि मथरखौ जों बाहायनो हागो बो बे किसुमान बे। जायगायाव नों सहैबा नोङो मा नोङो गाव गावनि आथिंजों नों थाबायहैनांगौ। थाबायब्ला जोंहा माने मा। जोंहा बुरै आबै आबौमोना माने मा जोंहा नआव आन्था जोंहा खामानि मावगासिनो आंनि साननाया बेबायदि जोंहा। जोंनि बर माबाफोराव जोलैफोरा जोंहा मा जालांगासिनो आलसिया जालांगासिनो। थ आलसिया जानानै जोंहा माने मा उन समसिम जोंहा देहाया मा जाहैयो ओ लोरबां जाहैयो थ लोरबां जानानै ज ज जोंहा बेमारफ्राबो आरजि फैजोबो। गासिबो जरायना लांजोबो थ जोंहा माने मा दावबायनाया बुहुत मोजां। बेयो आंनि फार्स्ट हबियाव। जोंहा आंहा बे दावबायनायानो। बे दावबायनायजों जोंहा माने। मा फिजिकेलिल नङा नोंहा मेन्टेलिबो नोंहा। आरो नोंहा बुहद। स्पिसेलिबो नोंङो ग्रद। खालामनो हायो। नोंङो बेजों नोंङो अरन बारिफोरजों नोंङो। गावनि माबाखौ जिउखौ नोंङो रुजुनो हागोन नोंङो। जेब्ला नोंङो बे गोदान जायगायाव नोंङो। थांदों गोदान गोदान खुलासा जाजोबगोन नोंहा। गोदान गोदान लामाफ्राव। नैबे लामाखौ आं मिथियामोन नैबे। बे लामाजों आं थांबाथाय बेबायदि मोनहैगोन। बेबायदि नोंङो माने मा। बे गोदान गोदान जायगाया नोंहा खुलासा जाहैजोबो आरो। बेयाव नोंहा। मोजां सुबिदाफोरखौबो नोंङो नुहैगोन। होमब्ला आं बे। दावबायनाय बिखयखौ आं बिसिनियावनो दोनथबाय। नोंथांजों आं रायज्लायनानै आं। गोजोननाय मोनबाय। हामबायसै। उम।